जारौवा मा खालामगासिनो? होनबा
औ दायो दङ ओरैनो जिरायनानैनो
अ आं नोंथांजों माखासे एसे टपिकनि सायाव लानानै रायलायनो सानदों नोंथाङा माबाया जारौआ फ्रिबा रायलायजागोन नामा?
औ हागोन दे जेबो उ सुबिदा गैया
ओ मिथिंगायारि सम्पदफोरखौनो लानानैनो रायलायनो सानदों आं नोंथां माबाजों जारौजों दा जेरै जों बुंनो थाङोबा मिथिंगायारि सम्दाथ' जोंनि बर' माहारिजों जोबोद खाथि सोमोन्दो गोनां जों बेखौ बयबो मिथिखायो दा बेफोरखौ जारौआ एसे गुवारै फोरमायनानै होनो हागोन नामा जोङो मिथिंगायारि सम्पदनिफ्राय मा मा मोनो जों बर' माहारिया मा मा बाहायो मा मा लुयो बेफोरखौ एसे फोरमायनो हागोन नामा जारौआ?
उम जोंनि मिथिंगायारि सम्पद होनोबाथ' मिथिंगायारि सम्पदा जोंनि बर' सुबुं माहारिजों माने एंगार हायै मोनसे गोथौ सोमोन्दो जों ओ माखासे जोङो मिथिंगायारि सोम्पदनिफ्राय न सुरद जों थांना था थानाय मानाय जेरै न' लुनाय औवानिफ्राय न' बिदिनो संग्राय सान्द्रि हेब नाय
उम
ओमफाय सेन, ख'खा बानायनाय आरो बेफोरबायदिनो दर्जा हिदि बानाय सिगांनि मानसिफ्राथ' बांसिन थुरि न'जों न' लुयोमोन नालाय ओमफाय दर्जाफोराबो थ' औवानिसो जायोमोन गासिबो आइजें-आइला बेफोरबायदि सियारफोरखौथ' गोदोनि मानसिफोरा माने औवाफोरजों हेबनाय आइदें फोरजों हेबना हेबनानै जिरायला बायोमोन ना टेबोल आरांगा इफोरबायदि
औ
आरोथ' गोबां दंबावो बुंनानै फोजोबनो हायै दङ आरो ना?
ओमफ्राय नोंथांनिफ्राय दायो बेफोरबायदिनि सोमोन्दै नों मा बुंनो सानो?
अ दा बुंनोथ' गोबां दङ जेरै जोङो बुंनो हायो जेरै बर' माहारिजों लोगोसे मिथिंगायारि सम्फदजों जोंहा गोदोनिफ्रायनो लानानै दासिमाव जोबोद खाथि सोमोन्दो थानायखौ जोङो नुहुरो आरो नुनो मोनो । मोनदांला मोनो जेरैबायदि जोङो बुंनो थाङोबा जोङो मिथिंगानिफ्रायनो जोङो बर' माहारिया थांनानै थानायाव जा नांगौखिनि मुवा बेसादफोरखौ जोङो मिथिंगानिफ्रायनो खनथुमनाय जायो मिथिंगानिफ्रायनो लानाय जायो जोंनि बर' माहारिया बेफोर जाहैबाय जोंनि गोदो आबै आबौनि निफ्रायनो सोलिबोबाय थानाय जेब्ला जेब्ला बर' माहारिया उजिदोंमोन एबा जोनोम जादोंमोन बे दिननिफ्रायनो जोंहा मिथिंगाजों गोबां खाथि सोमोन्दो थाबोबाय थादों जेरै जोङो बुंनो थाङोबा जोङो मिथिंगानिफ्रायनो मोननाय जेरै औवा दंफां लाइफां मेगं बायदि आरि बायदि बिफांनि बिलाइ बायदि बिफांनि रोदा बायदि बिफांनि बिगुर बायदि आरिफोरखौ जों मुलियाव बाहायो एबा जोङो देहायाव नांनाय मुलि देहायाव नांनाय बेराम बायदि आजारफोरखौ जोंङो बेफोरनि मिथिंगानिफ्रायनो मोननाय माखासे मुलि बि मुलिफोरखौ मुलि बानायनाय जायो जों जेरै बिगुद बिबार बिलाइ बिगुर बायदियिफोरखौ जोङो बुथुमनानै मुलि हिसाबैबो बाहायनायखौ जोङो नुनो मोनो गोदोनिफ्राय नुबोगासि नो आरो बेजों लोगोसे जोङो औवा औवानिफ्रायबो जोङो गोबां बर' माहारिया गावनि नांगौखिनि मुवा बेसादखौ बानायनानै लानाय एबा एबा आरजिनानै लानाय खौ जों नुनो मोनो जेरै जोङो बुंनो थाङो बुंनो हायोदि संग्राइ सानद्रि जेखाइ खबाइ सेन बायदि बायदि रोखोमनि जों बुंनो हायो आरो लुनाय थानाय फारसेनिबो जों बुंनो हायो जेरै जोङो औवानिखौ जोङो न लुयो औवानिफ्रायनो जोङो जोङो बुंनो थाङोबा जों मिथिंगाजों बांसिन सोमोन्दो थानाय हिसाबै जोंना औवायानो मेन औवा औवा आरो दंफां लाइ फाङानो बांसिन मेनलि ओंखारो जों औवाखौनो जोङो बांसिन बाहायनायखौ जों नुनो मोनो जेरैबायदि जोङो औवा थसेनिफ्रायनो जों गोबां गोबां गोबां माने मुवा बेसादफोरखौ जों दि हुननायखौ नुनो मोनो जेरै जों औवा थसे जों नाथाय जों बेखौ बुंनो हायोदि जोङो औवा थसेनिफ्राय जोङो बेलेग बुस्थु बानायनायाव जोङो गोबां मुवा बेसाद खालामनायाव जोङो जा जोंहा सान्द्रि हेबनायाव बेलेग एबा जोङो सेन खालामनायाव बेलेग एबा न' खालामनायाव बेलेग खिन्थु जोङो औवाया बेनो खिन्थु जोङो औवानि महरखौ बेलेग बेलेग होयो आरोखि जेरै जोङो संग्राय संग्राय सानद्रि खालामनायफ्राव जोङो औवाफोरखौ दाननानै एसे फोरानग्रानै दोनो बेनि उनाव जों खाथि जिरो फिसा फिसा खाथि जिरनानै बेखौ जोङो हेबनानै संग्राय सान्द्रि जेखाइ खबाइ बायदि आरिनि महर होयो आरोखि बेजों लोगोसे जोङो न' लुनायावबो जोङो खुन्था हिसाबै बाहायो नाथाय बेयाव जोङो औवाखौ एसे आलादा रो खोमै गुदि गुदिनि खुन्थाफोरखौ जोङो दाननानै जोङो गोरा गोरा साइस खौ नायनानै जोङो बेखौ जोङो न'खौ खाबथानो थाखाय जों गोरा गोरा खुन्था बायदि आरिनि थाखाय जों बाहायनाय जायो आरो दंफां लाइ फांफोरखौबो जोङो खुन्था न'नि खुन्था हिसाबै जोङो गायनाय जायो आरोखि
औ बेफोरनो आरो जोंनि बर'नि सम माबा एंगारनो
औ एंगारहायै सम्पद
बेफोर नङाबानो माने सुबुं मा हारिया थांनानै थानो गोब्राब जायो आरो मानो होनोबा न'आव थानो हाया जोङो माजों बेफोरबायदि औवाफोर गैयाबाथ' मा फाक्का खुन्था बेफोरबायदि बायदिसिना बानायग्रोनो हाया जाहैबाय नालाय
नंगौ नंगौ
ओंखायनो औवाजोंनो लुबोनाय औवा थोरि बेफोरबायदि जोङो दासिमबो बेफोर माने सोलिबाय थायो आरो
औ औ औ ओ नंगौ नंगौ
ओमफाय ओ राइदोंफोरबो दंमोन ना मा हाग्राफ्राव हाग्रा बंग्राफोर रायदोंफोरबो नुयोमोन ना सिगांहाय ओमफाय दाथ' बारा नुबां खम जालांबाय आरो बेफोरो आरो गोबां आगजु बानायनो हायोमोन
उम उम चियार जिरायग्रा बिसिना बायदियारिबो बानायना नुनो मोनो जों बेफोर जाहैबाय मोनफा मोनफा गासिबो मिथिंगानिफ्राय मोननाय मुवा बेसाद जायखौ जों बर' माहारि फ्राव गावनि नांगौनि थाखाय बाहायनाय आरोखि
गोदोनि जुगाव माने बेफोरखौ एसे बाहायसिनोमोन आरो बांसिन ओमफाय दा एसे खम नुलांबाय आरो मानो होनोबा गोदान गोदान मुगाजों लोगोसे गोदान बायदिसिना मुवा बेसादबा ओंखार बायना जेरै ओ आरांगाफोरबाबो सियाफोरबाबो दानि जुगाव लबरफ्रासो बांसिन गासि बां जाबाय आ बेफोरखौ बानाय स खोमा लांजोबनो नागिरनाय बायदि दो लांबाय आरो बिसिनाफ्राबोथ' थगथाफोरनि बा थामफोरनि आजि खालि जालानो गासिनो फोरबाबोथ' आजिखालि फ्लायबतसो जाबाय
बेफोरखौ बाहायो होनबा जों गामियारियाव थानाय सुबुं माहारिफ्रावसो एसे बांसिन माने दासिमबो बाहायबाय थायो आरो बेफोर बिथिगायारि सम्पदफोर लानानै खामानि मावबाय थायो । जेरै मैगं-थाइगं फोराव गायनायाव बेरा बायदिसिना बेरा दुमनाय
औ औ औ
बेफोरबायनो गोबां खामानियाव बा जेरै माइ मारा होनायफोर औ जोंनो हुकेन बानायनाय
औ औ नांगोल जंगाल
सोलिबोबाय थानाय आरो बेफोर इसे एसे नांगोल जुंगालफोरखौबोथ' खोमालांनो हमबायमोन मोसौफोरजोंनो हालेवला नालाय बेफोरबो गैलि
औ नंगौ नंगौ
अ नंगौ
ओमफाय दायो
दा बेफोरखौ जोङो दा बेफोरो दा जारौवा होननाय बायदिनो जों दा बेफोरखौ फारागथि हिसाबै जोङो बुंनो हायो आरोखि ना जेरैबायदि गोदोनि दिनाव बाहायनाय आरो औवा मिथिंगानिफ्राय मोननानै जोङो मुवा बेसादफोरखौ जेरै नांगोल जुंगाल जारौवा होननाय बायदिनो नांगोल जुंगाल संग्राय सान्द्रि बेफोरबायायदिनि सोलाय जों आजिखालि जिरायनाय सियार बायदियनि बेफोरनि सोलाय जोंहा जेरै न'नि खुन्थानि बदल जोंहा फाखक्कानि खुन्था न' जेरै इन्जुरनि इन्जुरनि इन्जुरनि इन्जुर औवानि इन्जुरनि बदल जोंहा इटानि जेरै सियार सियार जिरायग्रानि बदल जोङो लहानि लबारनि बायदियि ओंखारलांनो हमबाय बेफोरखौ जोङो गोदोनिफ्राय लानानैनो दासिमसिमाव जोङो बेफोरखौ जोङो फाराग न्थिफोरखौ जोङो मख'नो हायो जोङो बुंनो हायो फोरमायनो हायो बेफोर जाहैबाय मोनफा मोनफा फारागथि फारागथि होननानै जोंङो मख'बाबो एबा बुंबाबो जों दाय जानाय नङा दाय एबा गोरोन्थि गोरोन्थि जानाय नङा मानो होननानै बुङोबा जोंहा गोदोनि ओमफाय बाहायनायखौ दासिमाव जोङो जाखिनि नुबोनाय बेफोर जाहैबाय जोंनि मेगननि नोजोराव फारागथि होननानै जोङो रोखायै बुंनो हायो आरोखि
ओ माने एसे खम जाबाबाय फाराखथि खौनो होननांसिगोन खमबानो जास्राबाय नुस्राला जेरै हा आरो अख्रां बेफोरबायदि खारां जाबाय आरो जेरै अख्रांखौ हायाव मोना हायाव मना एफोरबायदि सोलिलांनो हमसै आरो ना बाहायलानो बांसिनानो बेफोरखौ
फारागथि हिसाबै बेफोरखौनो जोंङो रोखा रोखा बुंनो हायो आरोखि
आरो बेफोर हाग्रा बंग्राफ्राबो थुरिफोर बायदिफोराफोर मोनोमोना बेफोरखौथ' जाला बिफोरखौथ थुरि‌ होन नि न'खौथ' नुबांनोनो नागेरला माने
औ गोदोनिथिजों गोदो जोंनो थुरिनि एबा जि जिगाबनि एबा नारानि बेफोरखौबो जोङो खाथुमनानै बेफोरखौ बेफोरखौ जो औवानि माखासे मदद लानानै एबा दिरुंनि माखासे मदद लानानै जों थिंनि थिंनि जायगायाव होयोमोन नाथाय बे बेफोरनो सोलायै‌ आजि खालि थिं ओंखारबाय गोबां दामि दामि स्टिलनि लहानि बायदि आरिनि थिं ओंखारबाय दा बेफोरखौबो जोङो फारागथि मख'नो हायो आरोखि दा बेफोरनो आरोखि दा जारौआ बेखिनि टाइमखौ होनो थाखाय नोंथांनिसिम जारौनिसिम गोजोननाय थाबाय
औ